हेल' नोंथां औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
औ नोंथां ओरैनो दं आं
गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनो जासिहरबाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो जासिनाय हरबाय।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां।
नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन बेनो जाबाय जे आथिखालाव दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसेसो फोरमायनो हागोन ना
औ औ हागोन दाउ गायनाय होननानै बुंबाथ' जोंना आथिखालनि मानसिफोरा जोबोद दा बायनानै मोजां मोनखायो नङा होमबा
औ औ
दावबायनाय होनोबा जोंहा माने गासिबो मोजां मोनो खायो दावबायनो जोंनि आसामावनो गोबां मोजां मोजां समायना समायना जायगा दं दावबायनाय जों दावबायनायखौ मानसिफोरा एसे स्ट्रेसनिफ्राय माने जों टेनसन जाबा मायबा जाबा होखारनो थाखाय एसे दाव दावबायबा जोंनि गोसोफोरा मोजां मोजां मोनो आरो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंना स्कुलफोरनिफ्राय कलेजफोरनिफ्रायबो जोंना गोबां माने दावबायनो लांनायखौ नुनो मोनो आरो फरायसा फोरखौ बिदिनो जोंना गोदोनि जोंनि बर'फोर बायखोन्दा नेरसोन ओ माबा दिडिमापुराव जोंना माइबं कासारनि जोंना जिुनथु बायखोन्दा नेरसोन बेफोरखौ नायनो लांनायखौ नुनो मोनो आरो शिबसागराव फुराना फुराना गोदोनि नेरसोन औ बेखौ मा होनोमोन
ओ रंगर थला
औ रंगर तला घर बेफोर जों नायनो थांनायखौ नुनाय मोनो आरो जोंना बे खाथियावनो गुवाहाटियाव गोबां जायगा दं जोंना बेरायनाय बेयावबो जों फरायसा खौ लांनानै गोबां माने गियान बा नलेज बुथुमनो हायो । बेयाव गोबां नायनो लागा जोंना बेयावबो दं बायदिसिना मिउजियाम सा साइन्स मिउजियाम साइन्स सिटि बेफोरबायदिनो गोबां हाजोआव जोंना कामाखाया मन्दिर आरो पेकिंहय गिरिब मन्दिर पव मक्का मन्दिर बेफोरखौ नायना नायनानै जोंना फरायसाफोरखौ एसे गियान होनो हायो आरो मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिहोनो हायानाय जायो । आरो
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोंना ओ बेखिं दं जेनेबा जिब जुनार थानाय जायगा काजिरङा बा मानास बेफोरखौबो नायनो लांनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरखौ मानसिया नायनांगौ एसे गियान बुथुम नांगौ बेफोरखौ बायदि माने जागाफोरखौ नुबासो माने जोंनि गोसोफोराबो मोजां मोनो आरो जों मालायखौ खौबो जोंनि उन्दैफोरखौ जों बुंनो हायो आरो बेबायदिनो औ नोंथांङाबो एसे बुंदो
औ - औ दावबायना होननानै बुङोब्लाथ' जों नुनानै मोनो जे आथिखाल आथिखालावहाय जा मानसिफोराहाय गोबां रोखोमनि दावबायनायखौ जों नुनो मोनो दावबायनायजों लोगोसे जोंनि जा देहा बेफोरबो जोंनो थाजिम मोनो दावबायनाय होननानै बुंङोब्लाथ' जों गा मिथिखायो जे गासैबो सुबुंङानो दावबायनानै मोजां मोनो बेफोरबायदियैनो गोबां रोखोम नि दावबायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय खायसे सुबुंङा मिथिंगानि थासारि बा मिथिंगानि जा समायना रमायना हा जो हाला महर बेफोरखौबो मोजां मोनो नाथाय गुबुन गुबुन मानसिफोरा गुबुन गुबुन हादर बा नोगोरफोरखौहाय नायनानै मोजां मोनो बेफोरनि गेजेरावनो गोबां रोखोमनि दावबायनायफोरखौ जों नुनो मोनो गोबां रोखोमनि जोंनि आसामावबो हाजो हाला बा सम समायना - रमायना मिथिंगायारि थासारिफोरखौ जोंङो नायनानै गोजोननायखौ लानो हायो । जोंङो नुनो मोनो जे आथिखालावहाय जोंनि बर' सुबुंफोराबो गोबां रोखोमनि गोस गोजान गोजान दावबायनायखौ जोंङो नुनो मोनो बा खोनानो मोनो आथिखालावथ' समाजारि बिजों जोंनो लोगोसे लोगोसे जोङो गोबां रोखोमनि दावबायनायफोरखौ गोबां गुबुन गुबुनफोरनि दावबायनायफोरखौहाय नुनो मोनो आथिखालावथ' सोलिबाय थानाय बा जों नुनो मोनो जे थुमजां भेलि बा गोबां रोखोमनि शिलं यिदि काश्मीर बेफोरावबो जोङो आथिखालाव गिदिंनो थांनाय बा दावबायनो थांनायखौ नुनो मो नो नोंथाङा बुंखानाय बायदियैनो दावबायनाय जों लोगोसे मानसिया गोबां रोखोमनि गियानफोरखौ बुथुमनो हायो जेरैबायदिहाय माबे नोगोरा जो बा माबे हादोराहाय माबादियै जौगालांनो हादों बे फोरखौबो जोङो मिथिनानै मोनो बा माबे हादोरनि थासारिया माबा जोंनि हादोरनि थासारिया माबादि बेफोरनिफ्राय जोङो मिथिनानै मोनो जे जोंनि थास जोंनि हादोरनि थासारिया दासिमबो एसेबां गोग्लैसोनानै दंबा ओ माबेबा मोनसे हादोरनि थासारिया एसेबां जौगाबाय बे फोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै मोनो दावगानायनि बा दावबायनायनि गेजेरजोंनो ओ‌ बेफोरबादियैनो जोङो औ गोबां रोखोमनि गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो औ
बुंदो नोंथाङा
औ-औ आथिखालावथ' नोंथाङा बुंखानाय बादियैनो जोंनि फरायसालि बा फरायसालिमाफोरनिफ्रायबो ओ गोबां सोरखारा रां होनानै बा सोरखारा अनसुंथाइ महरै जोंखौहाय ओ गो ओ गोबां रोखोमनि दावबायनाय बा मन्दिर हाजो हाला बा माबा मोनसे साइन्स मिउजियाम बेफोर खौहाय बा गोदोनि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौहाय लांनाय नायनो लांनायखौहाय जोङो नुनो मोनो बेफोरबादियैनो जोंनि जा जिउआव हाय दावबायनायाबो जोबोर गोनांथि बेनिखायनो जोंनो जोंनि फरायसालि बा फरायसालिमाफोरनिफ्रायबो जोंखौहाय सोलोंथाइ लानायजोंनो लोगोसे दावबायनो लांनायखौबो जों नुनो मोनो ओ जोंनि आसामावबो गोबां रोखोमनि दावबायनाय जायगाफोर दं जेरैबादिहाय बिलो बिलोमा दिपर बिल बेफोरबायदियैनो गोबां रोखोमनि बिलोफोरबो दं आरो गोबां रोखोमनि काजिरङा हाग्रामा बा काजिरङा नामेरि पार्क बेफोरखौबो जोङो गोबां रोखोमनि ओ दावबायनानैहाय गोसोआव थाजिम लाबोनो हायो सासे सुबुङा लोमजानाय बादि मोनोब्लाबो जोङो माबा मोनसे खाथि खालानि जायगाफोरावबो दावबायनो थाङोबा गोसोफोरखौ एसे स्र बा स्रां मोननाय खौ जोङो मिथिनानै मोनो बा गावनि देहाखौनो जों हमदांनानै मोनो ओ बेनिखायनो जोंनो सासे सरासनस्रा सुबुंनो दावबायनायखौ गोनांथि होननानै जों साननानै लानो हायो दावबायनायजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइनि गोबां रोखोमनि गियानखौबो लानो हायो जेरैबायदिहाय नोङो गोबां गुबुन हादोरनि जा थासारि बेफोरखौबो जों मोनथि नानै मोनो जेरैबादिहाय जोंनि ओ जोंनि हादरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादरनि जा ओ रों गौथि बा दावगालांनायखौ जों नुनानै बेनिफ्राय जों सोलोंथाइ ला नो हायो जे गुबुन हादरनि मानसिफोरा माबादि गोजौ फारसे दावगालांनो हादों जोंनि हादरनि मानसिफोरा माबादियै उन जालांदों बेफोरनि फारसे जोङो गोसो बोनानै जोंनि गोसोफोरखौहाय जोङो गियान बुथुमनानै लानो हा हायो जे जोंबो बेफोरबायदि दावगालांनो हायोब्ला ओ जोंनि हादोराव गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन बेफोरबायदियैनो जों गावनि गोसोआवहाय गोबां रोखोमनि जा गियानफोरखौहाय बुथुमनानै गोजौ फारसे दावगालांनो हायो बेफोरबादिनो मिथिंगानि समायना रमायना महरफोरखौहाय नुयोब्ला जोंनि गोसोफोरा जोबोरैनो ज गोजोननाय मोनो बा थाजिम मोनो ओ बेफोरनिफ्राय जोङो ओ सोलोंनानै लानो हायो जे ओ ओ बेफोरबायदि सोमखोर समायना महरफोरनिफ्राय सोलोंनानै लानो हायो जे गावनि गोसोखौहाय ओ मोजाङै लाखियोब्ला माबायदियै गावनि गोसोआ मोजाङै थायो। बेफोरबायदिनो जों गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो मिथिंगाफोराव नुनो मोनो ओ आथिखालाव बिफां लाइफांफोराबो ओ जा समायना महर जोंनि मिथिंगायाव समायना महर होनायावहाय गोबां रोखोमनि हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो बा दैमा दैसाफोराबो जोंनि ओ हाजो हालाफोराबो जोंनि मिथिंगायारि समायना महरफोरखौहाय आरोबाव समायनासिन खालामो ओ बेफोरबादियैनो जों गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय ओ जोंनि गोदोनि बर'फोर जोंनि बा जोंनि आसाम आसामनि बायखोन्दा नेरसोनफोरखौबो जों नुनो मोनो जेरैबादिहाय रंघर, तलाथघर, अग्निघर ओ बेफोरबायदिनो जोंनि समायना रमायना महरफोरखौ बा बायखोदा नेरसोन फोरखौ आथिखालावबो नुनो मोनसै बेफोरनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि ओ ओ गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो जेरैबायदि बेफोरो मुंदांखा मुंदांखा जायगा दिनैसिमबो मुंदांखा जानानै थायो थादों बेफोरबायदिनो जोंनि जिउआवबो गोबां रोखोमनि मान सिफोरजों सिनायजानो हायोब्ला जोंनि जा ओ जोंनि जा जि जोंनि मुं लाखिनो हानाय बेफोरो जों थैनानै थाङो ब्लाबो जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव जोंनि मुङा ओ थालांगोन बेफोरबायदियैनो जोङो गोबां रोखो खोमनि ओ गियानफोरखौहाय दावबायनायनि गेजेरजों बुथुमनानै लानो हायो नोंथां।
औ औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो एसे जानानैनो फैबाय नङा होमबा नोंथां नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै ओ गुवारै फोरमायनो मोननानै बा मिथिनानै मोननानै नोंथांनि खुगानिफ्राय जोबोर गोजोननाय मोनदों नों थां ओ उनावहाय नोंथांजों बेफोरबायदि सम मोनोब्ला आरोबाव फिन खेबसे रायज्लायबावगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां
औ आंबो नोंजों नोंथांजों रायलायनो मोन्नानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ औ गोजोनथों नोंथां
औ औ